सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरबाय नोंथाङा मा मावबाय दं ओरैनो? नै नोंथां आङो फानलुनि आबाद मावगासिनो दङ फानलुनि फोथारावनो दङ आबादनि फोथाराव। नंगौ नोंथां बेसेबांसो बुरजा गायदों ओरैनो नोंथां? आङो बा बिगा गायदों नोंथां, बे फानलु आबाद मावनानैनो आङो जिउ खुंबोगासिनो दङ। नंगौ नोंथां मुलाम्फा जायो ना नोंथां? जायो जोबोद जायो। थोजासे बानलु आबाद बानायनायनि एसे खायदाफोर होदों दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंदो फानलु आबादखौ बोरै गायनाय जायो आरो बेनिफ्राय बोरै मुलाम्फा लानो हागोन नोंथाङा। औ सिगाङावनो नोंथाङा फाल आबाद गायनोब्ला नोंथाङा जायगा आरो हाखौ सायखनानै लानांगोन। बेबायदिनो जायगा आरो हा होनोब्ला जोंहा जोंनि आसामनि थाखाय जोबोद मोजां फुलुं गोनां हा आरो जोंनि बिदुं दुंनाय बेबो जोंनि आसामनि मा होनो क्लाइमेट। बोथोरजोंनो मिलायो जेरै नैजि डिग्री सेलसियासनिफ्राय थामजि डिग्रि सेलसियासनि बोथोर नांगौ आब माबा गायनो थाखाय ओ फानलु गायनो थाखाय बेबायदिनो फानलु गायखां गायनो थाखाय नोंथाङा रेडि जादो। नि उनाव नोंथांनो नांगोन फानलु बागानाव दै जमा जा नाय नङा दै जमा जायोब्ला फानलु बागाना थैयो बेनि उनाव बै हानि कवालिटि जानांगोन ना बियो निउट्रेल जानांगोन एसिदबो जानो मोननाय नङा बेसबो जानाय मोननाय नङा मा होनो बे गेजेरनि पिस भेलु पिस भेलु माने पटेनन्सियेल हाइड्रजेन होनो इंराजियाव। बियो बेसिदबो जानो मोननाय नङा इसिदबो जानो मा होनो बिनि निउ-निउट्रेल जानांगोन बे हाया बेनि उनाव बेखौ मा जेला नोंथाङा गायनो रेडि जागोन ना बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ हालौदो। नै खनै खनथाम एबा नै एबा थाम बार बेखौ हा दो हालौनानै गासैबो हांग्रा-बंग्राफोरखौ मा दानस्रांजोबनानै लांदां खालामदो हा मै होनानै हाग्राखौ खालि खालामदो बेनि उनाव नोंथाङा आलि गिदिर- गिदि गोजौ-गोजौ-गोजौ-गोजौ खालामदो मानो होमबा आलि गिर गिदिर खालाम-खालामनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय बेवहाय मा दैया जमा जानो मोननाय नङा अखा हानाय लोगो लोगो दैया गलांनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बाजारनिफ्राइ लाबोनाय प्लासटिक गोलाव हासिनानै फिसा-फिसा गोलाव-गोलाव-गोलाव आलियाव खोबजोबदो बेनि उनाव नोंथाङा सिखानि मददजों एबा माबा मोनसे गरम बुस्थुनि मददजों गेजेर-गेजेराव हाख्ल-हाख्ल होलांदो मानो बेबायदि खालामनाय जायो मानो होमबा जोंहा हाग्रा रजवा हाग्रा रज बेबा जोंहाबा फानलु बिफांनि जाय मोननांगौ एबा हासार बेखौ मा हाग्रा-बंग्राफ्रा सेखनानै जायो। बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला नोंथाङा प्लास्टिक गुदुं-गुदुं खालामदोंमोन ना बेवहाय नोंथाङा फानलु जावायनाय एबा फानलुखौ नोंथाङा जावायनोबो हागोन इदि बिदि आरो नोंथाङा सम गैयाब्ला मा नार्सारि दङ होन दङना नोंहा एग्रिकालसार एबा आबाद बिफाननिफ्रायबो लाबोनो हागोन आरो। नोंथाङा आङो बै बेगरखौ बोरै खालामो बेखौ आङो खिन्थाथला मानो होनबा नोंथा एखौ उनाव खिन्थानोसै उनाव फोरमायनोसै बिनि उनाव नोंथाङा फानलुखौ गायनो हासिगोन बिदिब्ला फानलु गायखांनायनि उनाव नों थाङा ओ मा होनो? गेजेर गेजेर फानलुखौ मा होनो थाखाय जोथोन लानो थाखाय मुलि सारना होबाय थानांगोन आरो भिटामिन सारना होनांगोन मानो होनबा भिटामिन मोनब्लासो एबा नांगौ रोखोमनि आदार निउट्रिसन मोनब्लासो फानलु बिफाङा गोग्गो एबा गोजौ महर लायो। बेनि थाखायनो नोंथाङा सम सम मा होनो फानलु बिफांनि गुदि गुदि नोंथाङा मोसौनि खि एबा हासारखौ गारना होनांगोन नङाबा जिखुनु दंफां आरि एबा मैगं मैलानि गेसेव सोवनाय बुस्थुखौ मा गा गारना होबाबो जायो। बेबायदिनो नोंथाङा फानलु बिफां देरोबा गेजेर गेजेर मा खालामना होनांगोन होमबा दै दै होना होनांगोन मोनसे समाव बिराद सानदुं दुङोना ओ आगष्टसोफ्राव जुन जुलाइ आगष्टफ्राव बे समाव बानलु बिफाङा दै मोनाब्ला सान्दुंनि बिदुंजों मा जङो लेरहायलाङो गेददा जालांजोबो थैहां थैहां अबस्था जायो। बिनि उनाव नोंथाङा फानलु गायगोन ना बे फानलुनिखौ दिसटेन्स एबा जानथाय बेखौ मा होनो ब्रैजिबा सेन्टिमिटार ब्रैजिबा मिटार गोजानाव जावनानै होनांगोन एबा गायनानै होनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा दै होबाय थानांगोन आरोखि ना स्नि दे स्नि दे दाननि गेजेरावनो दै होबाय थानांगोन आरो जेब्ला नोंथाङा दै बे साव मालाबा अखा हानानै दै जमा जायोना बे दै जमाखौ जाहोनो मोननाय नङा नोंथाङा माबा माबि द्रेन एबा नाला फोरनि मदद खालामनानै मा दैफोरखौ गारहरनांगोन बेनि उनाव नोंथांनि गेजेराव फैगोन नोंथांङा मोगा मोगि जानांगोन फानलु आबादनि गेजेराव मा होनो एम्फौ जागोन आरो नङाबा फानलु आबादा बेमार जायो बे एम्फौ जानाय आरो फानलु आबादा जे बेराम जायो बेनिफ्राय नोंथाङा रैखा मोननो थाखाय मा खालामनांगोन जेब्लायबो नोंथाङा नायथिंबाय थानांगोन अबे बबे साइदथिं जाय मा जादों मा जायाखै बिनि उनाव नोंथाङा हाथायनिफ्राय मोननाय मुलि सारनांगोन एम्फौ-एनला जायनि थाखाय बिनि उनाव नोंथाङा फिथाइखौ मोननो हागोन दजि आरो दाइनजि दाइननि गेजेराव नोंथाङा बेखौ खानो हागोन नोंथां खाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ गोबां बाजाराव फान नोंथाङा खानाय लोगो लोगोनो गोबां रां आरजिनो हागोन जेरै नोंथाङा हारसिं जिरायनानै फानोब्ला बांसिन मोनगोन एब्ला हलसेलाव बेयाव फायखारिफोरनो फाननो हरोब्ला नोंथाङा खम बिबां मोनगोन आरो जुदि नोंथाङा बे फानलुखौ खानानै फोराननानै नोंथाङा बांसिन मा होनो मुलाम्फा जागोन एबा नोंथाङा जुदि माबायोब्ला बुरजा खालामनानै फानोब्ला बाजाराव बांसिन नोंथाङा मुलाम्फा जानो हागौ बे फानलु गोराखौ मा थुफा जानायाव बाहायनाय जायो नोंथां जायखौ भुटानिसफोरा जानाय जायो। बेनि उनाव नोंथाङा गोबां रां आरजिनो हागोन बिदि बेबायदिनो आङो फानलुनि आबाद मावै मावै मा होनो जिउखौ खुंबोगासिनो नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा आंनि बुंनायखौ बुजिबाय जानांगौ फानलु आबाद मावनानै बोरै जिउ खुङो दा नोंथाङा मा खालामगासिनो नोंथां? आंथ नै नों थां दाव अमा फार्मबो दं। नोंथाङाबो होमबा बेबायदि आबाद मावो। बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायदो एसे अमा फालांगिनि बारै औ। अमा दोननो थाखाय जों गिबियाव न लुग्रोननानै लानांगोन नखौ ओरैबायदि लुनांगोन जाहाथे बेयो ओ बारहाबनो हानाय जायो अमानि देहाया जोबोद गरम जायो ना बिनिथाखाय नोङो जे नलुगोन बेयो बार हाबनो हानाय जानांगोन।
बेनि थाखायनो नोंथाङा ओ न'खौ ओ जान्दिसे एबा हाबवाल ओ बानायनांगोन आरो ओमफ्राय आरो नोंथाङा अमाखौ दोननो थाखाय ओ मासे अमा एबा मानै अमानि थाखाय नोंथाङा खथा खथा खथा बानायजोबनांगोन आरो माने ओ अमाखौ ओ बांद्राय बुरजा दोननो ओ माने अमाया जो ओ मासे ओ जोबोद ओ देहाया गरम जुनार नालाय बेनिखायनो बेयो ओ हारसिं हारसिं दोनोब्ला मोजां जायो आरो ओ बिनि उनाव नोंथाङा न लुखांनायनि उनाव ओ बै जि वाल बानायदों बे वाल बानायनायनि
मोनसे खना खनायाव नोंथाङा जि ओ अमानि खिगलांग्रा बे खिगलांनो थाखाय ओ नोंथाङा गुदुं बानायनांगोन खिगलांग्रा बिनि ओ सेराव नोंथाङा ओ मा होनो बेखौ ड्रेन बायदि बानायनांगोन दै थांग्रा ओ बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव ओ
ओरै मोनसे खिखौ सुगारहरनो थाखाय नोंथाङा मटर बा दंखल गायनानै लानांगोन बेनि उनाव नोंथाङा ओ मा बुङो अखा बा सानदुंनिफ्राय बासायनो थाखाय ओ सा-सायाव थिं बाहायनांगोन बा माबा मोनसे
बाहायनांगोन आरो प्लास्टिक बा थिं बिदि बाहायनांगोन आरो आरो नोंथाङा अमा जि लाबोगोन बे अमाया नोंथांनि सायाव सोनारगोन बे नोंथाङा माबायदि रोखोमनि अमा फिसिनो नोंथाङा लकेल अमा फिसिनो ना नोंथाङा सालानि अमा फिसिनो अमायाबो गोबां रोखोमनि जेरै हेमसियार अमा दङ ओ जोंनिनो लकेल अमा जे न'आव फिसिग्रा बेफोर दङ ओ बुंनो थाङोब्ला न'आव फिसिग्रा अमाखौ फार्माव ओ अमा फार्माव जे फिसियोब्ला ओ एसे जोंना मुलाम्फाया खम जायो आरो मानोना बे अमाया
बारा बिबांनि फिसा होआ एखमल्बा ओ खेबसे फिसा होगासेयाव ओरैनो ओ स्निथा दाइनथाल' होयो लकेल अमाया ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ अमा बिमा बेखौ ओ जों सायखयोब्ला
हेमसियार अमाखौ लानांगौ जाय बे अमाया खुगाया गोलाव गोलाव जायो जायखौ जों गोबां फार्मफोरावनो नुनो मोनो आरो बे अमाया गोबां बिबांनि फिसा जोनोम होयो जेरै खेबसे ओ फिसा होगासेयावनो ओ जिनैथा बा जिबााथा गाहाम फिसा होयो आरो बिनि उनाव नोंथाङा जेब्ला ओ अमाखौ लाबोगोन अमाखौ लाबोनायनि सिगां नोंथाङा ओ मिथिनाया मोजां दि अमाखौ फिसाखौ लाबोनो नाङा अमाखौ एसे देरखानायखौ लाबोयो मोजां लाबोयोबा मोजां ओ बा ओ गुबुननि फारमनिफ्राय खेबसे फिसा जाखांनाय बा एसे जोख्लि देरफुनाय बिदिखौ लाबोयोबा मोजां ओ मानोना ओ बिदिखौ लाबोयोब्ला बै अमाया थाब फिसा ओ जोनोम होयो आरो ओ जेनेबा नोङो ओ मासे अमाखौ फिसा लाबोयोब्ला बे अमाखौ फिसिनायाव नोंहा गोबां सम थाङो आरो गोबां ओ आदारनि ओ ओ थाखाय खरसा थाङो आरो बिदिनो नोंथाङा गिदिर अमाखौ लाबोयोब्ला खम समनि गेजेरावनो फिसा मोनगोन आरो अमानि आदार होनोब्ला ओ नोंथाङा दाना होबाय थानांगोन। आरो लोगोसे गुन्दैबो होफाबाय थानांगोन आरो अमाया दानाजोंसो बांसिन देरो बेनि थाखाय नोंथाङा दाना बायबाय थानांगोन आरो दाना बायनायावबो नोंथाङा बिदिनो खरसाया थांगोन आरो गिबियाव नोंनि पकेटनिफ्राय थांगोन बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला अमाया बारायगोन अमा फाननानै मोननाय रांजोंनो नोंथाङा उनाव दानाखौ बायनानै ओ होनो हागोन आरो ओ बिदिनो जोङो ओ अमा लाबोखांनायनि उनाव नोंथाङा जेरै- अमानि जोथोन लानाय अमाया गोबां बेराम जायो बिनि थाखाय नोंथाङा ओ अमा खौ ओ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो अमानाव फिलौ जायो नोंथाङा फिलौनि थाखाय ओ ओ सम सम बा ओ ओस मा होनो बेखौ दान मोनसेयाव खेबसे बा खेबनै फिलौनि मुलि होनांगोन आरो नोंथाङा अब्ला अमाया
फिलौ जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन आरो जेब्ला अमाया फिलौ जायोना बे अमाया देरनो हाया आरो एखदमबारे मा होनो बेखौ बोरोन्थाय फिसायैनो थाबाय थायो आरो देरखनो हायि जायो
ओ अमायाथ दा जोंहा ओ मार्केटाव ओ दामा ओरैनो थामजौ ब्रैजौआ सोलिबाय दङ ओ ओरैनो गथायै फानोबा जोंहा ओ अमाखौ एकदमबारे मा होनो बेखौ ओ
लस जानाय बायदि जायो आरो खिन्थु नोङो न'आव दानना फानो अमाखौ जानो थाखाय अब्ला नोंथाङा ओ एसे बिबांयैबाबो जे फाननानै मोननाय रां बि बांसिन जायो आरो
फाननानै रां मोनजोबो नाथाय नोङो गथा फानोब्ला ओरैनो हमना लानाय बेसेनसो जायोना बेयाव बेयाव नोंथाङा एखमबा लस जानो हागौ एखमबा लाब जानो हागौ आरो बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला अमानि फार्माया बांद्राय एसे मोजाङानो आरो नोंथां न'जि न'नि जि मा होनो बेखौ ओ नखर दैदेनलांनो थाखाय ओ नांगौ समाव नोंथाङा ओ रांखौ मोननो हागोन आरो जेनेबा माबा मोनसे
ओ नां
जायोब्ला नोंथाङा अमाखौ फान्नानैबा ओ जेनेबा नोंथाङा माबा मोनसे जाब्रबथाय जायो माबा मोनसे नांब्रबगौ जायो अब्ला नोंथाङा बे अमाखौ फाननानै लोगो लोगो रांखौ मोननो हागोन आरो बेनिखायनो ओ सम सम ओ
आं
बुङो मानसिफोरखौबो अमा फाराम खालाम होननानै ओ आरो अमा फारामखौ ओरैबायदि खालामनांगौ जाहाथे बे अमा फारामा ओ नोंथांनि नसुं सेराव जानो मोननाय नङा मानोना बेयो जोबोद मोनामो अमा फारामा बेनि थाखाय नोंथाङा मोनसे ओ
बे मानसिनि नखरनिफ्राय गोजानाव बानायहैनांगौ जेराव ओ मानसिनि नखरा खाथि नङा जाहाथे सुबुंफोरनियाव बेयो ओ गोहोम खोख्लैया अमानि खिजों मानसिफोरनि जि ओ